हेलौ
औ हेलौ खोनाबाय दे औ खोनाबाय दे नोंथां
आं नोंथांजों दिनै जोंनि आइजोफोरनि न'खराव आइजोफोरा माबायदि न'खर सामलायनायाव हेफाजाब खालामो माबायदि रां आरजिनानै न'खरखौ सालायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना
सावरायजायो दे
जोंनि बर' आइजोफोराथ' गोबाङानो फुंनि फ फ्राय लानानै मोनाबिलिसिम गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनानै
औ
गावनि न'खरखौ सालायो गावनि गथ'- गथायफोरखौ फुंबिलियावनो ओंखाम ओंख्रि जाहोनानै फरायसाफोर थायोब्ला फरायसा फोरखौ फरायसालियाव थोनहरो बिनिफ्राय बिदिनो गावनि न'खराव बिसोरो खायफा खायफाया दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरबायदि फिसिनानै रां आरजियो बेनिफ्राय खायफाया न'खराव जि दानानै बिदिनो हाजिरा खामला मावनानै रां आरजिनानै न'खरखौ सालायो आरो आरो दाथ' दैज्लां बो थोरना बेनिखायनो आइजोफोरा खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेबायदि हाजिरा गायहैनानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो न'खर गंसे जानोब्ला थ' आइजोफोरा गोबाङानो बिहोमा थायो नङा होनबा आयजो मानसि नङाब्ला न'खरा इ से न'खर सोलिनायाव उसुबिदा जायो आइजोफोरनि बायदि हौवाफोरनि खामानि मावनो नायफोरा। आइजोनि बायदि एखे जाया बेनिखायनो न'खर गंसे सालायनो थाखाय आइजोफोरखौ नांथारगौ जायो बिसोरनि मावनाय दांनाया एसे आलादा जायो। सोरो फुङावनो सि सिखारनानै सिथ्ला सिबनाय दै रोगानाय साहा फुदुंनाय ओंखाम संनाय बिदिनो गथ' गथायाइनि जि जोम सुनाय गथ' ग। आइखौ दुगैहोनाय। साखोन-सिखोन लाखिनाय लेखा फरायहोनाय बेफोरबायदि गोबां खामानिखौ आइजोफोरा मावो आरो आइजो। फोरा दानि जुगाव खायफा खायफाया। लेखा फरायनानै गावनि आथिङाव गसंनानै सोरखारि साख्रिफोर प्राइभेट साख्रिफोर बिदि मावनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। गोदोनि बायदि। बांद्राय बेबायदि न'खर सिङावनो। थाबाय थाग्रा नंला आइजो माहारिया।
औ।
दाना गाव गावनि नांगौ मुवाफोरखौ गाव गावनो दिहुनन्ना लानो हानाय जाबाय।
औ।
आरो गोदोनि बायदि बिसोरो बांद्राय। न' सिङावनो थाबाय थाया गोबां जायगा। फोराव बेरायनो थाङो। गाव गावनि गथ' गथायाइफोरखौ। बो लाना थांनानै
औ
जोङो मोन मोनसे हारिनिफ्राय गुबुन मोनसे हारिया माबायदि
औ
रायजो जानायाव माबायदि खामानि मावो। माबायदि रां रुफा खामायो बेफोरखौ जोङो गिदिंलाबायनानै बा जायगा बेरायनानै मोनथिनो मोनो। आरो बिदिब्ला नोंथांमोननि जायगाफोराव आइजोफोरनि खामानि मावनाय बा न'खरनि न'खर सालायनायाव माबायदि खामानि मावो बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा नों
औ मा होनो आइजो होनना बुङोबाथ' न' न'खरनि ओ हिसाबै आइजोआनोमोन आरोना। गंसे न'खर जानोबाथाय माने आइजो माहारिनि ओ बिहोमा नांगौ जायो आरोना। आयजो थायोबासो गंसे न' खराव आयजो थायोब्लाासो माने बिसोरनि न'खर संसारा मोजां जायो आरोना। आइजोफोरानो न' न'खर सालायनायाव ओ मा ने मोन बाहागो लायो आरो आइजोफोरा। ओ माने सासे आइजोआ माने न'आव थानानै ओ जि खिनि माने खामानि मावो बेफोरबायदि हौवाफोरनि मावनायफोरा ओ जाया आरोना बेखायनो न'खर गंसे जानोबाथाय माने सासे आइजनि गोनांथि जायो आरोना। ओ इनिफ्राय बे सासे गंसे न'खराव आइजो थायोबासो बे आइजोआ माने न'खरनि गासै दायथ'खौ लायो आरो। ओ हाबा जानाय लोगो लोगो लोगोनो संसार जानाय लोगो लोगोनो माने सासे आइजोआ माने न'खर गावनि न'खर माने फेदेरनायाव गावनि न'खरखौ खुंनायाव माने गोबां बाहागो लायो आरोना। ओ जेरैहाय न'खर सामलायनो थाख खाय सासे आइजोआ ओ न'ख खरनि गोनां जानाय मुवा बेसाद आरो न'खरनि बे थासारिफोरखौ न' बां फोसाबनायनिफ्राय लानानै ओ बिनि थाखा फै सा आरजिनायनिफ्राय लानानै गथ' गथाइ फोरोंनाय ओ न'खर फोसाबनाय बिदिनो आलासि उलासि सि सिबिनाय
औ
बेफोर गासैखौबो खामानि दामानिफोरखौ माने आइजो माहारिनावनो बांसिन गोलैयो आरोना
औ औ औ
सासे आइजोआनो फुंनिफ्राय मोनाजासेम ओ गोबां माने खामानि मावनो दाय थ' थायो आरो माने सोरांनाय लोगो लोगोनो आइजो माहारिया माने संनाय खावनाय सिबनाय बेफोरबायदि बेजों लोगोसे आरो गथ' ग'थाय फोरोंनाय स्कुलाव दोनहैनाय रां आरजिनाय बेफोर गासिख खौबो आइजो माहारियानो साननो गोनां जायो मावनो गोनां जायो बेजों लोगो से आरो न'खरनि मावनाय दांनाय आलासि दुमसि सिबिनाय बेफोरबायदि खामानि थायो। आरो लोगोसे थाखा फैसा आरजिनि थाखाय खायसे बायदि आइजोफोरा न'नि ओमफ्राय बाहेरावबो ओंखारनो गोनां जायो
औ औ
बिदि आइजोआ आरो न'आवनो थानानै दाउ अमा फिसियो। ओ बिदिनो दावउ, अमा, मोसौ, बोरमा फिसिनानै माने रां आरजियो आरोना माने गासैबो आइजो फोरानो न'खर गारनानै माने बाहेरायाव आरजिहैया आरो ओ जायफोरानो जि न'आव थायो बि थां बिथांमोना माने ओ दाउ अमा फियो माने दाउनि फार्म अमानिफ्राम आथिखालावथ' गोबां अमा, दाउ फिनानैबो संसार आइजोफोरा सोलिदों आरोना ओ बिदिनो आरो ओ बाहेराव ओंखारलांनाय होनोब्ला आय जो माहारिया दाना माने जोंनि ओनसोल खैजाय हाथाय गलाफोराव थां लानानै मैगं-थाइगं फानहैयो बिदिनो ओ सि जोम फानहैयो बिदिनो आरो सि दानानैबो अइफिंफोराव खामानि मावहैयो आरोना जेब्ला न'खर खामानिया फोजोबस्रां बुंलांनानैसो बिथांमोना माने बाहेराव ओंखारलांनानैबो थाखा फैसा आरजिहैबावो आइजोफोरा जोंनि ओनसोलनिया ओ बि बिदिनो सोरबाबा ओ गलाफोराव मैगंफोर खानानै फानो खायसे बायदिया आरो बे दालि, आलु, थाव संख्रि बेफोरबायदिनि ओ खायसे बायदिया आरो फायखारि बायस'नानै फाननाय बेफोरबायदि खामानि मावो आरो आरो जायफोरानोखि साख्रिआलला बिसोरथ' साख्रियाव थाहैबाय। आरो खायसे बायदि आइजोफोरा मा खालामो ओ जेबो राहा गैयैनि मोनाबाथाय माने कम्पानिफोराव थांनानैबो ओ दानि जुगाव आइजोफोरा खामानि मावो आरो ना। औ आरो खायसे बायदि आइजो फोरा आरो ओ बिदिनो फिसा माने रां आरजि नानै न'खर सामलायनायाव गोबां माने सहाय खालामो आ रो
हैयो। औ।
सहाय खालामो बेफोरबायदि आरो जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा। माने ओ खायसे खायसे बै एम्फौदि दङो ना एम्फौ ला था बुंनाय बे एम्फौ लाथाखौ माने इन्दि इन्दि फिफां इन्दि फि फां होनानै बिसोर माने फिसियो आरो बे एम्फौ लाथाखौ ओ ओमफाय बे इन दि फिफांनिफ्रायनो जोङो ओ एम्फौखौ फिसिनानै बे एम्फौ निफ्रायनो माने फिथोब मोनो बे फिथोबखौनो इन्दि खुन्दुं लुयो। इन्दि खुन्दुं लुनायनि उनाव बे औमाने सि दायो आरो ना माने इन्दि खुन्दुंखौ गो गोदो थाव थावख्रि लुयोमोन आरो जेन खेराव होनानै ओनिफ्राय दानि जुग खौथ मेसिनावसो लांङों ओ बेफोरखौनो माने सि गोबां बेसेन गोसा आरो ने बे इन्दिनि खुन्दुंङा इन्दिनि फि जोप्रा बेजोंबो माने गो गोबां सहाय जायो आरो न'खरनि आइजोफोर ब्रा
औ
औ नोंसोरनि ओनसोलखैजाय आइजोफोरा न'नि बाहेराव माने मा मा खामानि मावो?
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आइजोफोरा बाजाराव मैगं थाइगं फाननाय जि जोम फाननाय। बिदिनो दखानफोराव थांनानै मैगं थाइगं फानहैनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बाजारफोराव थांनानै गोबाङानो बेबायदिनो जि जोमफोरखौनो बांद्राय दखान होनाय बा गला होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो खायबा खायफा खायफाया गाव गावनि न'आवनो जि जोम दानानै फालांगि फोरनो फानहरनायखौ खौ जों नुनो मोनो
औ औ
खायफा खायफाया बिदिनो नों बुंनाय बायदिनो लाथा फिसिनानै
औ
फिथोबफोरखौ बाजाराव फानहरनायखौबो जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
माहारि फोरखौ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै नामा दे बिदिब्ला औ गोजोननाय थाबाय
औ